हेल'
खलुमबाय नोंथां
खलुमबायबाय- खलुमबायबाय।
मोजाङैनो दंना नोंथाङा?
दंथ'यो मोजाङैनो।
ओ नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों माखासे बाथ्रासो सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ दङ दे रायज्लायजागोन।
ओ नोंथांजों आंङो हान्था मेलानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन!
दा हान हान्था मेला बुंब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ? दा जोंनि ओनसोलावहाय हान्था मेलानि ओ सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
हान्था मेला बुङोब्लाथ' जोंहा जि जोंनि जिवनि माने थांलाय फैलाय
औ औ
जोंनि बे बिथिंखौनो बुंजायो जेनेबा। थांलाय फैलायनि राहा नङा होमब्ला दा बेबायदिनो जोंहा। हान्था मेलाया माने जोंनि माने समखौ माने ओ जि जेसेबां मोनसे खामानिखौ मावनायाव जेसेबां ओ सम नांगौ बेखौ माने समखौ खमायो आरोना। जेरैबायदि जोंहा बाइक बाइकआ जोंनिया माने गोबां माने समखौ माने ओ बेसेबां मोनसे जायगायाव थांनोब्ला बेसेबां सम नांगौमोन। बेखौ माने खम खालामनानै माने है दावराव जाबाय थायोलै।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
औ खोनादों दे बुं।
औ जोंनि ओनसोलावहाय माबायदि हान्था मेला राहा सोलिगासिनो दं। बा जोंनि ओनसोलावहाय माबायदि सोलिगासिनो दं हाथा मेलाया?
औ हान्था मेला औ हान्था मेला। जोंनि ओनसोलावथ' दा ट्रेन बायदिसिना एयारपर्ट दा गैया नाथाय माने गावबागाव न'खरावनो जेरैबायदि बाइक बा कार बेफोरबायदि माने बाहायनाय माने बाहायनो हाबाय जेनेबा। लामा सामाफोराबो गोबां माने मोजां जाजोब्बाय नालाय। बेनि उनाव माने जोंहा
हेलौ हेलौ' नोंथां नोंथांनि माथोखौ खोनानो मोनाखै आं नोंथां।
औ दासो खोनाबाय आंङो।
औ दसो खोनादोंं आंबो।
दा हान्था मेला बुंनायाव दा बां सिनै बाहायजानाय जोंनि ओनसोलाव बाहायजानाय हान्था मेलायानो जाहैबाय जोंना दा साइकेल आरो माबाखौ बुंजायो बाइक स्कुटि बेफोरखौ बुंजायो आरो। बेनि उनाव जोंहा कार माने पाब्लिक बास बेफोर माने जोंनि ओनसोलाव बांसिनै बे हान्था मेलाफोरा बाहायजानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
नंगौ नंगौ।
दा नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ। ओ आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जोंनि ओनसोलावहायथ'। गोबां जौगानाय गैयाब्लाबो खोब माखासे जाखिनि जौगानाय नुदों एसे एसेब्लाबो गोजौआव फैनायखौ नुदों आरो।
औ नंगौ नंगौ।
ओ दा जोंहाथ' गोदोनि समावहाय बेफोरबायदि जेबो राहा नुनो मोननो थाङामोन आरो। सिगांनि समावथ' गिबि खेब हिसाबै जोंहा साइकेलानो गिबि ओंखारजेेनदोंमोन। औ गिबि हान्था औ नंगौ दा फैयै-फैयै जोंहासो गोबां बेबायदिनो इन्जिन ओ इलेक्ट्रिसिटिनि बा पेट्रलनि दिडिजेलनि बेबायदिनो गोबां हान्थ मेला राहा ओंखारबाय।
औ औ
बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां फास्ट फास्ट बा जोंहा गोख्रों खारथाय गोनां जोंनि जायगायावहाय दासिमबो सफैनो हायाखै आरो। दिनै बुंनो थाङोब्ला औ
औ
जा औ नंगौ नंगौ।
बेफोरबायदिनो जेनेबा एयारपर्ट नङा होमबा एर'प्लेन बेफोरनि
नंगौ थारैनो नंगौ। दा जोंनि ओनसोलावबो बेफोर राहाया जुदि फै- फैयोब्ला जोंनि जि जायगानि बा जोंनि ओनसोलनि जौगानाया आरो बांसिन साबसिन जाबावगौमोन आरो।
औ औ नंगौ नंगौ आरो जि लामा सामायाबो मोजां जाजोबथाराखै नालाय दासो जाहांदो मोजाङै। जुदि तामिल माने लामा-सामाया माने मोजां जायोब्ला माने बांसिनै माने जाबावगोन।
औ नंगौ।
माने सुबिदाया हान्था मेलानि सुबिदाया बांसिन जाबावगोन होननानै जों बुंनो हायो आरो।
औ नंगौ नंगौ थारैनो।
औ दा हान्था मेलाया जोंनि जि जोंनि जिउनि जिउखौ माने जोंनि ओ न'खर बा माने दानायाव हान्था मेलाया माबादि हेफाजाब होगासिनो दं बेखौ नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? बेनि बागै माबायदि हेफाजाब होदों आरो बेनि सायाव।
औ नंगौ ओ जोंनियावथ' दा न'खरफ्रोमबो हान्था मेला राहा जुदि गैयाब्ला जोंहा सोलिनायाव गोबां गोब्राब जायो। दा जोंहानो दासान्दि बा बे समजों जोंहा समजों खारफानो गोनां जायो।
औ औ
समजों खारफानायाव जोंहा हान्था मेलानि गोनांथिथार आरो। जोंहा दा हान्था मेला राहा थानाय लोगो लोगो दा जोंनि न'निफ्रायनो गुबुन दाबसे जायगासिम थांनोब्ला जोंहा सम मथे खारनोब्ला बे हान्था मेेलायासो जोंनो मा हेफाजाब होयो। बबेबा मोनसे जायगायाव सम बायदियै मोनहैनांगौब्ला जोंहा थाबायनानैथ' सम बायदि मोनहैनाया उसुबिदा जाखायो।
औ।
दा जोंहा साइकेलजोंब्लाबो एसे जोंहा मदद मोननाय जायो आरो ओ एसे खम समनि गेजेरावबाबो जों मदद मोनो आरो बेनि गेजेरावनो दा जोंहाथ' दा गोबां इन्जिननि ओंखारबाय बाइक दं स्कुटि दं कार दं नङा होनब्ला दा बेफोर ओंखारनाय जोंहा समजों खारफानो हानाय मोनसे थासारि फैबाय आरो दा बेबायदिनो औ
औ बे जि जों माबा मोनसे मुवा बेसाद नांगौ। ब्ला माने जोंनि ओनसोलाव गैयाब्लाबो माने गुबुन जायगायाव थांनानै माने जों बेखौ बिहरनानै माने मोनफैयो आरो जो बे हान्था मेलानि गेजेरजों जादों होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ नंगौ थारैनो नंगौ थारैनो दा जोंहा बे हान्था मेलानि थाखायसो जोङो दा माबा मोनसे लायनो गोनांब्लाबो बा माबा मोनसे हैनो गोनांब्लाबो जोंहा खम समनि गेजेरावनो लाबोनो बा हैनो बेबायदि सुबिदा दं आरो
औ औ
दा जोंहाथ' हान्था मेलानि गेजेरजों जोङो गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौ गोख्रों खारथायजों खारहोगासिनो दं।
औ औ।
दा जोंहा हान्था मेलानि गेजेराव गेजेरजों दिनै जोंहा गोबां सुबुङानो बेफार फालांगियाव गोबां आवगायलांगासिनो दंङ बेखौथ' जों नुखादों गासिबो औ
सुबिदाया बांसिन जादों होननानै बुंनो हायो आरो ना होन दा जेरैबायदि जोंहा मैगं थाइगंखौ जोंनि ओनसोलाव फानोब्ला जोबोद बेसेन खमाव फाननो गोनां जायो
औ नंगौ।
बेनि सोलाय जोङो बे माने मैगं थाइगंखौ माने गुबुन जायगायाव जोङो हान्था मेलानि गेजेरजों लांनानै माने गोबां दाम एबा गोबां बेसेनाव माने बेसेन जो मोननो हायो एबा लानो हायो आरो नङा होनब्ला नोंथां औ। औ दा बेफोरबायदिनो माने जोंनि जि बर' हारिनि गोबां सुबुंफोरा माने गावबा गावनि न'खर संसारखौ माने सालायनानै माने गावबा गावनि रांखान्थि बिथिंखौ माने जौगाहोनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आरो गावबागाव गावनि गथ' गथायनि फरायनाय सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव गोबां फरायसाफोरखौ माने गथ' गथायाइफोरखौ खाबु होनो हादों आरो बे बेफोरनि गेजेरजोंनो औ औ दा बे बिथिङावनो मा होनो जोंहा फरायसा गथ'फोरा
औ
मोनसे फ फरायसालियाव थांनो गोनांब्ला एबा सम मथे आनजाद हैनो गोनांब्ला जोंहा हान हान्था मेलानि गोनांथिया बे जोबोर गोनां नंङा होनब्ला
औ नंगौ थारैनो जोंहा दिनै जोंनिनो आनजाद हैैनो गोनांब्लाबोथ' जोंहा थाबायनानै मोनहैस्लाबा नालाय सम मथे जोंहा हान्थामेलानि गेजेरजोंसो सम बायदि खारनानै जोंहा थि समावनो आदार हैैनो हायो नंगौना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
दा बेबायदिनो जोंहा आरो इयुनाव बिनिख्रुइ आरो बांसिन जौगानाय फैबावो होनना आं मिजिं थियो आरो
औ औ नोंथां बेबायदि सावरायना गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों माखासे हान्था मेलानि सिङावनो माने उननि समफोराव रायज्लायनो सम मोनोब्ला माने नोंथांजों माने रायज्लायबावगोन आरो
औ नोंथांजोंबो सावरायनानै गोजोननाय मोन्दों
औ दा औ दे उननि समफोराव माने खाबु आरो सम थासारिफोरा मिलायोब्ला माने जोङो मोजाङै सावरायफिनसिगोन आरो ना नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों
गोजोन्थों नोंथां